हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनादों
हेलौ
हेलौ खोनायाखै नामा
हेलौ हेलौ
खोनादों दा
अ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथाङा
नै नोंथां जिरायनानै दङ
जिरायना दङना नोंथां
आ
खबरफोराथ मोजां दा
खबरफ्रा मोजाङैनो
होमबा नोंथां टपिकआव फैनोसै नोंथांना।
अ
अ नोंथाङा फ्रि टाइमफ्राव मा खालामना मोजां मोनो ओरैनो
आंथ ओरैनो फ्रि टाइमफ्राव जोंहाथ ओरै बाइक दं नालाय बिदिनो माने राइड बेरायनो बेरायनो मोजां मोनो आरोना बिदिनो गोजान गोजान जायगा गोजान गोजान जायगाफ्राव बेरायनो
औ औ
उम
ओरैनो बहा बहा बेरायहैखो नोंथाङा?
आंथ ओहाय ओरै अदाल-अदालगुरियाव थायो नालाय ओरै बेराय थावां थाङो
औ आरो
उदालगुरियावथ बेरायजोब्बायानो होनजायो ओरै आरो गिदिर गिदिर मन्दिरफोर दङ मन्दिरफ्राव थांनो मोजां मोनो आरो ना
ओरैनो थांबा माबायसा नोंथां बेरायनो थांबाय होनदों नोंथाङादि
बेरायनोलाय टावांफोर बादियाव माने मोजां आरो ना जायगाफ्रा नोंथाङा बेरायहैनो हागोन माने दाबायदियाव थ बांद्राय इन्टारेस्ट नङा आरोना बे जानुवारि बे गोजां बोथोराव माने एन्टारटेसन्टसिन जायो आरोना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय नोंथांना
आंथ बारा नोंथां बायदि बारा बेरायथ आखै अब्लाबो थांदों मोनथामसो जायगायाव थांदों आरो नायै हमना ला बाहालगुं थांदों सिबसागर तेजपुर नौ बेयाव थांदों आरो माने नोंथां
अ ओमफ्राय जायगाफ्रासो बोरै बोरै
जायगाफ्राथ ओरै बुंनो थाङा भालुफुं बे मोनसेथ एसे मोजाङानो माने एसे मिथिंगायारि मोजां दै बोहैनाय थान्दा थान्दा गुसु आरो मैया माने जों माने मेन फोराव थाङासै आरो माने एसे रांनि प्रब्लेम जाबाय नालायथो
अ
ओरैनो पिकनिक स्पट आव थांना फैबाय आरो। औ आं पिकनिक स्पट माबा थांमोन होन्नाय सरि माबा बाल फं पिनिक स्पटआव। माने मेन पइन्ट भिउ पइन्टआव थाङासै माने जों एसे आराम मोजांबावगोनाव।
उम माने दिनै देवबारबो जाहैबाय नालाय बाराया माने बिदिनो बेरायो देवबारफ्राव माने बिदिनो खाथि खालायाव आरोना। गुसु जायगा इदिनो। दै दुगैहैलाबायग्रा जायगाफोर बेफोराव बेरायो आरोना।
औ। मोजां थांनो हाबालाय। बेरायनाया एसे मोजां गाव एसे माने गुबुननि जानाय लोंनायफोरखौ नुया लायथो। मावदेरनायफोरखौ नुयो। एसेबाबो सोलायनाय फैयो आरो माने बेरे बिदि बे जायगा बेरायबाथाय।
मिथिंगायारिनि सोमोन्दैफोरबो एसे मोनथिसनो हायोना।
औ माने बिनि जायगानि मिथिं निया बेलग जोंनिया बेलेग हमनानै ला जेनेबा नों थानाया बेलेग बा आं थानाया बेलेग जायो आरोना। बेयाव इसे माबाना होयो आरो दिफारेनस इसे रुजुनो हायो खमबारे खालामनो हायो कमफारेन्स मा होनो कमपेयार खालामनो हायो आरो माने।
अ
औ बिदि जायो माने।
दा ओमफाय बेराय थाराखै हा।
मोजां दे बुंलाय नोंथां बुंलाय।
दा नोंथांखौसो सोंदों आं बेरायनाय दा बायदि दामाने बेसेसो गोबावफोर जाखो बेराया एसे गोजान जायगाफ्राव थाङैया माने बेफोरबायदि।
बिदिथ आंना बोसोरथामसो जाबाय नोंथां। दा माने बारा बेरायनाय थाराखैय बै जेब्ला हाइ स्कुलनि इयावसो बेरायमोन बुंलाय। अ गामिनि बिथिंङा मा बुंनो आरो मोजाङानो। मोजाङानो दैज्लां बोथोरावथ आरो मा बुंनानै मोजां जाखायो।
उम।
मेसेङावलसो एसे बिलाइफोर रानो बा हाग्राफोर एसे गांसोफोरा रानो नालायथो।
उम।
खरान जायो नालाय ओरै जोंनि ओनसोलाव दै बारा मोनबाङा बेनिखायनो माने एसे। खरान जायो माने बिराद रानस्राव जायो मेसेंङाव दा दैजां जेबो नंङा मोजांथार लां गांसो हाग्राफोर रजबावो सोमखोर सोमखोर आरो लोगोसे माइ जाबोगासिनो नै मोजां नुबावसिगोन।
आबादफ्रा माने मा मा मावो नोंथांमोननिखै?
ओरैनोथ दैजांनि आबाद माइयानो मावो फ्राय बयबो ओमफ्राय ओरै मेस सेंनि होनबाथ सबाइ, सिबि, बे सर जुखाम बिदिनो मा होनो थायसुम मा तरमुस बेफोरखौ मावनाय नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलावहाय। नोंथांमोननियाव
जोंनाबो ओरै माने दा माइ गायनायनि सिजेन जाबायना माइखौनो गायो आरोना
औ औ
माइ गायैनि सिगांथ बे माइ गायग्रा थिलियावनो माने जुखाम आबाद मावो।
औ
इदिनो दै-दैफोरनिबो माने एसे प्रब्लेम जायोना अ
नोंथाङा ब्रफेरबाय नामा?
हा
ए नोंथांखौ आबाद मावफेरबाय नामा होनदां?
खोनायाखै नोंथांङा नेटवर्कआ एसे स्ल
नेट्र स्ल ना माने नोंथांखौ बुंदों आंङो आबाद मावफेरबाय नामा होनदां?
अ आबादखौलाय बिदिनो मावफायो माने ननि फेमिलिफोरजों आरो
औ औ औ बिमाफा बिफाजों मा ने औ दे
समाव माने एसेसो मदद खालामो। बिदिनो जुखामफोर गायनाय समाव एसे मदद खालामलायो आरोना
औ औ
ए इदिनो
मोजां
मोजांङा मोजांङानो।
हौ नोंथाङा आरो औवाफोर दहाय बुंनायावहाय बेरायफैबाय नामा?
बेरायनोथ दा सानबावगासिनो आरो माने सान्नैसो थानानै एसे बेलेग जागायाफोराव माने बेरायनोसै सानो आरोना ओरै जेरै कार्बि आलं फोरनि कार्बि आलं खाथि लांस'फोरखौथ मिथियो जानो हागौ नोंथाङा?
औ औ औ दे बुं।
अ दै बार थुंग्रायो माने दाबायदि गरम बोथोराव माने बिराद मोजां जायोना भिउफ्रा माने मिथिंगायारिफ्रा
औ दा माबा सिजोन नांगौ विन्टार सिजोन ना।
रूजायबायना।
उम सामार
बेनो माने मिथिंगायारि मिथिंगारिफोर गोबां मिथिंगायारिफोर गोनां जायगाफ्राव माने बेरायलाबायनो लुुबैयो आरोना।
औ मोजां मोनोना नुनानै गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो। गोसोआव जा सान्नानै दं बेफोरखौ बावलायलायनानै बावगारलायलाङो।
उम।
मोजाङानो नोंथां सान्नायाबो बेरायनांगौ।
उम।
सम ओ समलानानै सम। बेरायनो हाबाथ मोजाङानो गावनिनो
मोजां। आंथ दा बेखौनो सान्दों माने फैसाफोरनि बो एसे प्रब्लेम दंथयोना आरो ओरै न'फ्राव दा आबाद मावनाय जायोना बेफोरनि थाखाय माने ओ दा बेरायनो हाथवाखै आरो ना।
औ औ।
उम
मोजां बेरायनो हाबाथ।
उम।
नोंथाङालाय बैफोरबायादि मा होनो जारिमिनाव जायगायाव थांफेराखै होमबा?
जारिमिनारि जायगाफ्रावबो थांबाय थांनायलाय ओरै ओजों माने सिगां एसे गोबाव जाबाय आरो ना माने
औ औ माने ओ मा होनो एखौ सो-सोलोंथाय दावबायनाय
अ सोलोंथायारि दावबाय दावबायनायाव लाङोमोन माने ओ।
बे समाव।
ओरैथ। ओ मा होनो।
औ बावबायना जेबो नङा दे जेबो नङा बावनायख। खौलाय आरो माथो खालामनो।
ओ ओरैडिमापुरफ्राव थांफेरबाय माने बायखोन्दा नेरसोनफोराव बरनि गायखोन्दा नेरसोनफोरखौ माने नायहैबाय।
औ औ। डिमापुर नानोंथां बे माबानि मा राज। जानायमोनलाय एखौ सोरनि आमालाव जानायोन बे दा। इरागदावनि ना नोंथां। गबिन्द चन्द्र होननाया जारिमिनावहाय।
अ बेफोरनि। दैमालु। जोहोलामोन एयो।
बिथांमोननि। थाङा आरो माने मुसुफ्राबो थानो हागौ।
उम आरो ओरै तेजपुरावबो बेरायबाय बेरायनायालाय तेजपुरावबो दङना जोंना ओरै।
औ।
थेसफुराव बिसिनाथानो गोग्लैयो खोमा।
तेसफुरा बिसनाथ गोलैला खोमा दां। जिखुन जा जिखुन जा जाबाय दे मोनसे बहा थांदोमोन औ।
औ औ औ।
नोंथां
तेजपुर आङो तेजपुर अग्निगर थांदोंमोन अग्निगराव नोंथां। औ औ अब्ला। दं बिदिनो बान राजानि दं।
दङ।
अनिरुद्धनि फिस दं स्री कृष्ण दं। शिबनि मुसुखा दं आरो लोगोसे उसा उसानि लोगो सित्रलेखा बि बिथांमोननि माबा दं आरो माने एसे जारिमिन फै मायावबा थांबाथाय जारिमिन दङ बिथांमोननि थाखाय माने एसे बानायना दोनो आरो माने बेखौहाय बैदि मा मा दावहानोमोन बेखौ हरि हर दावहा ना मा बुङोमोन नोंथां
अ
अ बे बे दावहाया बेयाव जादोंमोन आरो तेजपुराव
बेफोरखौ माने बेरायजोबनो हाबालाय माने एसे मोनथिजोबनो हाबालाय माने एसे गावनो पारफेक जायो आरोना।
औ ए औ एसे नलेज फैयो माने।
औ नलेज फैयो माने। नलेज फैयो औ आरो गोदोनि जारिमिनफोरा अ
समाबो जाबाय जोंना।
मनसर दे ना
अ मोनो
गोजोनबाय दे गोजोनबाय नोंथां।
अ दे दे दे